नोंथां
ओ औ
औ खोनादों नोंथां खुलुमबाय नोंथां बेलासि औ सरि फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासि
औ नोंथांनिसिमबो नोंथां दा नोंथां जोंनिनो माथो सावराय
नोंथाङा जेनेबा नोंथाङा मा गियान दङ नोंथांनि फारसे बिनि सोमोन्दै फोरमायबानो जाबाय आंबो आंनि मा होनो आंनि फारसे मा गियान दं। बेखौ आं फोरायलासै उनाव नोंथाङा फोरमायग्रोदो।
दा नोंथां ओमबा जोङो माखासे आबाद मावनायनि आदब खायदाखौ
औ औ दे जागोन नोंथां।
ओ आजिखालिथ' जेनबा जोङो सरकारि साख्रिखौ मोनबोनो थांखाला मानो होनना बुङोब्ला सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे जोंहा जोंनि बुहुमाव गोबां रोखोमनि ओ जेंना जेंसि सोमजिनायखौ जों नुनो मोनदों।
दा बेबायदिनो
ओ सोलोंथाइनि गेजेरजोंबो जोङो ओ बे सरखारि साख्रि बेखौ मोनबांनो थांला आरो। दा बेनिखायनो जोङो जोंनि जिउआव बेफोरखौ जेनबा नोंथाङा बारा मेलेम गैयाबा नों थाङा बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानानै माखासे ओ रां खामायनायनि आदब खायदा नागिरनायानो साबसिन। दा जेरै जोङा बिदिनो दं गोबां दङ जेनेबा आबाद मावनाय मोसौ बोरमा हांसो फिसिनाय दा बिदिनो ओ जोङो फिसिनायखौनो होनोसै जे बेबो मोनसे आबादावनो गोलैयो ओ जेनबा हांसो फिसिनायखौनो होन नोङो जेनेबा दाथ' दैज्लां बोथोर
हांसोआ जोबोर मोजां देरो। जों हांसोखौहाय मारै फिसियो होनबा जों गिबियाव ओ हांसोनि थाग्रा मोनसे जायगा मोनदों होननानै बा हांसोनि थाग्रा जायगाखौ बोरै बानायो होनबा
ओ हांसोनायावथ' जोंङो दै नांगौ जेनबा ओ दैया जोङो हांसो फिसिनायाव जोबोर गोनां बा बे फुख्रि फुख्रि फिसा बानना लानांगौ आरो जोङो मोनसे मोनसे फारसेथिं फुख्रि एबा मोनसे बेयाव ओरै फारसेथिं हांसो थाग्रा बिदि बानायनांगौ दा जोङो गिबियाव साननांगौ जे जोङो हांसोखौ गोरलै गोरलै लाबोनो ना बिदैखौ लानानै दाउफोरनोखौ होफैनो दा बे नोंथांनि सायाव सोनारबाय दा जेब्ला हांसोया गोरलै गोरलै ओंखारगोन बा जों गोरलै गोरलैखौनो लाना फैगोन अब्ला जोङो बै जों खालामनाय बा दोननाय जायगा दोननो थाखाय बानायनाय जायगा बे जायगायाव जोङो माखासे ब्लिसिं पाउदारखौ सारनानै जोङो सिगां बे जायगानि माखासे जिबसाफोरखौ जों फोथैनानै लाग्रोनांगौ मानो होनना बुङोब्ला जेनेबा जोंहा हाफोराव गोबां रोखोमनि जिबसाफोर थायो आरो बे गोरलै गोरलै हांसोआव सनन्देरोब्ला जोंहा हांसोआ गाज्रि जानायनि चान्स माबा थायो दा बेबायदिनो जोङो
हांसो फिसाखौ लाबोनानै जोङो बे दोनग्रा जायगायाव दोनफैदो दा जोंहा हांसोनि थाखाय जोंहा माखासे गलायाव माखासे दानाफोर मोनो आरो जों गोरलैयाव दानाखौ होनायानो मोजां मानो होनना बुङोब्ला दानायाव गोबां रोखोमनि माखासे प्रटिनफोर थायो जायनि गेजेराव हांसोआ मोजां देरो आरो दा बेनि उनाव जोङो हांसोफोरखौ थाल लादों जोंहा हांसोआव माखासे बेरामफोर जायो ओ बेरामा जाहैबाय आथिं लेंग्रा जानाय मेगन बेरनाय दा बेफोरनि थाखाय जोंहा माखासे रासायनारि मुलि मोनो आरो जों बेखौ मोजाङै डक्टरफोर माबाफोरजों रायलायनानै भेटेनारि डक्टरफोरजों रायलायनानै जों बेखौ माबानानै लाबोनो हायो दा बेनि उनाव हांसोआ जेब्ला एसे मोजाङै देरगोन अब्ला बिथांमोननि दानाखौबो सोलायना होनांगौ मानो होनना बुङोब्ला जोंहा स्टार्टार पेक होननाय बे स्टार्टार बेखौ जों गोरलैयाव होयो दा बेनि उनाव जोङो ओ जोंहा बिदिनो द' मा होनो थाम दानसोनि उनाव जोंहा आलदा मोनसे बिसोरनि खाना जाग्रा फैयो जों बेखौ होनांगौ दा बिदिनो जोङो न'नि माखासे माइ माइरं बेफोरखौबो होनांगौ आरो जोंहा
होनबा एसे माबायाव मोदोमाव एसे थाग्रा सिना फैयो दा बिदिनो जेब्ला हांसोआ देरगोन अब्ला नोंथाङा ओ सानदो जेनबा ओ हांसोफोरखौ नोङो बिदै फाननो बानायगोन ना ओ मोदोमनि थाखाय बानायगोन दा नोंथाङा बिदै फानोबा ओ जोफोरखौ बांसिन दोननांगोन आरो जोलाफोरखौ जोङो खम बिबाङै लाखिनानै जोङो गारनांगोन आरो दा ओ माबा सयथा बिदि जोंनि थाखाय जोंनो मासे जोलायानो थैयो दा बिदिनो नोंथाङा नोंनि हांसोखौ हिसाब खालामनानै जोलाफोरनि बिबांखौ लाखिदो आरो दा जोंहा ओ हा हांसो बिदैखौथ' जोङो ओ सानसेयाव दैसे अबावबा हांसोआ सानसेयाव दैनै गाहाम हैयो दा बेफोरबायदि हांसोखौ मोनबा नोंहा मोजां जेन'बा सानसेयावनो दैनै फुङा दैसे मोनाबिलियाव दैसे बिदि हांसो बिदै मोनो बा नोंथांनि रां खामानियानो जोबोद मोजां अफिस माबा फैगोन दा जोंहा ओ दाना आरि बायनायाव जोंहा मोजां फैसाया थाङो आरो दा बेफोरखौ जोङो उनाव मोनफिननो हायो हांसोआव नोंथांनि फिसिनाया मोजां जाजोबोब्ला दा बिदिनो नोंथाङा बिदैनि बिदै फानो बिदै‌ दै होनोबा नों हांसोखौ फुख्रियाव गेलेहथारनांगौ मानो होनना बुङोब्ला दैयाव सानस्रिनो मोनाबा हांसोआ मोजां रोखोमनि बिदै दैया दा जोङो बिदै दैयोब्ला हांसोखौ जोङो औ हांसो बिदैखौ जोङो बबेयाव फानहरनो बेखौ जों नोंथाङा मोनसे थि माबा खालामनांगौ जेनेबा आजिखालिथ' गोबां रोखोमनि साहा गलाफोर दङ जेनेबा साहा गलाफोराव नों माखासे फाननो हायो आरो बाजाराव माखासे फालांगिरिबो थायो जों बिसोनोबो हरनो हायो दा बिदिनो जोङो हांसो हांसोनि बिदै दैसेयावा आजिखालि नैजि रां गाहाम जाबाय दा हांसो बिदै जोङो गोबां बेसेनाव फाननो हायो जेन'बा आजिखालिथ' जेनेबा फार्मनिखौ बांद्राय जाबांखाया मानसिफोरा बेनिखायनो लकेल बा जोङो न'आवनो फिसिनायनि माखासे हांसो मां बिदै दाउ बिदैरफोरखौ नागिरो दा बिदिनो नोंथाङा हांसो बिदै दैसेयावनो नैजि गाहाम मोनोब्ला नों सानसेयाव सेजौथा बिदै मोनब्लाबो नोंथाङा नैरोजा रांखौ सानसेयावनो मोननो हायो सानसेयाव मोनोबा नोंहा दान मोनसेयाव नोंथांनि आखायाव द'जि रोजा बे राङा फैगोन द'जि रोजा राङा फैयो अब्ला नोंथाङा बे दान मोनसेयावनो मोजां रोखोमै हांसोखौ फिसिनो हायोब्ला बे द'जि रोजा रांजों नोंथाङा नोंथांनि माखासे खरसा जानाय बेखौ नोंथाङाबो खालामिनो हायो आरो उननि समनिखौ नोंथाङा नोंनि लाबनि बा नोंनि प्रफि दनि थाखाय नोंथाङा खालामलांनो हायो आरो दा बिदिनो जोंहा आथिखालाव सुबुं अनजा बांनायजों लोगोसे जों जोंनि सरकारि साख्रि मोननांगौआबो जोङो गोब्रबखासै जायनि थाखाय जोङो जिउआव रां खामायनो मा रोखोमनि आदब खायदा मोनो जों बेफोरखौ माबाजोबनांगौ नाजालांजोब नांगौ दा जोंनियाव बिदिल' फिसिनायल' नङा गोबां
माखासे आबादफोरबो दङ जाय आबादफोरखौ जों फिसियोबा जोङो बोसे बोसोरारि मासे आबाद फोर दङ द बे बेफोरखौ जों फिसियो खालामोब्ला मावोब्ला जों जोंनि जिउ खुंनायाव अभाब जानाय माखासे रांखावरिफोरखौ जोङो मोननो हायो आरो दा बिदिनो नोंथां दा जोंनि गेजेराव गोबां बिदिनो आबाद मावनाय फिसिनाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो दा नोंथाङाबो बेफोरनि सायावबा नोंथाङा नोंथाङा मावनो माबाखौ फोरमायनो सानदों नामा नोंथां
जेनेबा दाउ अमा बे दाउ अमानि फनि सोमोन्दैनो रायलायबायबा आंबो बे अमा फिसिनायनि सोमोन्दैनो रायलायनो सानदों आरो नोंथां नोंथाङा जेनेबा फांसो फिनायनि सोमोन्दै एसेब्लाबो आंनो बुंसिनानै होननि थाखाय गोजोननाय थाबाय जे नोंथां बिथाङा हांसो हांसोखौ माबोरै फिसियो बेनि सोमोन्दै फोरमायनायनि थाखाय दानिया आङो बे अमा फिसिनायखौ फोरमायनो सानदों आरो ना नोंथां जेनेबा जोङो अमाखौ जों माबोरै फिसिनांगौबा जोङो मा मा आदार होनांगौ जायो अमा देरनायनि थाखाय अमाखौ फिसियोब्ला जोङो जेनेबा आहाइनिफ्राय बायना लाबोनांगोन नोङो मोजां जोलैखौ जोलै माने मोजां मोनसे माबाखौ जेनेबा जोङो ओरैनो सोरबा सोरबा गोरलैयाव माने थाब देरनायनि भिटामिनि होयोना बैफोरबायदि अमाया माने बांद्राय माबाया मा जाया बेयो बांद्राय मोजां जाफैयो आरोोना एखमबा थैफिननोबो हागौ एखमबा मा होनो देराबो जानो हागौ बेनि थाखायनो जोङो गामिफ्रावनो मोननाय जोङो लकेल जायखौ जोङो बेफोरनिफ्राय जोङो बायनानै जोङो फिसिनो हायो जेनेबा नोङो दसथासो फिसियोब्ला नोंहा बेयावनो गोगोम रां खरसा जाखागोन आरोना नोंथां जेनेबा जोङो जे बोरमाफोर फिसिनाय बायदि नङा जे बोरमा बोरमा दाउफ्रा एथ'ख्राब माने फैसा थाङा जेरै अमाया थाङो आरो बेबायदिनो जोङो अमा फिसिनाय बा जों जोङा जेब्ला जोङो अमा फिसाखौ बायनानै लाबोयो अब्ला जोंहा मोनसे न' लुखानांगोन आरो ना बे अमा दोननायनि थाखाय जायखौ जोङो गन्द्रा होननानै बुङो अमा दोनग्राखौ बै गन्द्राखौ जोङो लुथारनांगोन आरो आ मोनसे बोरि जायगायाव नायनानै मानो होननानै बुङोब्ला अमायाथ' मिथिखायो माबायदि लेथ्रा जायो अमा अमा थाग्राय जै जै अमा मोनसे जायगायाव थाबाय बिसोरो मा जायो गासिबो दैजों एबा दै मोनोब्ला बिसिनि खिनाय हासुनाय माने नोगोर मोनामसोगारो आरो ना बिनि थाखायनो जोङो अमाखौ एसे बोरि एबा सांग्रां ग्रां जायगा खालामनानै जोङो माबानो हायो फिनो हायो जेरै जोंहा मोनसे सिमेन्टनि न'फोर बानायनानै जोङो बेयाव दोननानै सानफ्रामबो सुनाय जेनेबा जोङो दिनै खिनायखौ दिनैनो सुनाय बेफोरबायदि खालामनो हायो आरोना जोङो गाहाय एसे गाहाय जि थानाय बायदि जायगानि जोङो न' लुनानै जोङो बेयाव फिनो हायो जेरै अमायाव जोङो अमा फि
जेनेबा जोंहा माव गोबां खहा जायो
बेफोरनो जाहैबाय गुन्दै बायनाय गुन्दैया जाहैबाय मेन आरो ना आरो जोङो माखासे दानाफोरबो बायनो बायनो हायो जोङो एसे बेफोर अमा मोजां देरनायनि थाखाय एबा थाब माबानायनि थाखाय फाननो हानायनि एबा फाननो हाथाव जानायनि थाखाय जोङो माखासे बायनानै होनांगौ जायो
बिदिनो जोङो गुन्दैयाथ' जोङो मिथिखागोन दानि हाथायावबो दामा एसेल' नङा आरो जोङो दा दैज्लांनि बोथोराव बांसिन जायो होननानै मिथिबावो जेरै दैज्लांआव दा माइनि माइनि बिबाङा खम जायो आरोना दा गायनाय फुनायनि समना आरो जाय जायहा माइ दंखायोमोन एबा बिसोरो मानि सिगां मेसेङावनो फानजोबखाबाय आरो ना गावस्रा खालि मा न'खर न'खराव जाय आबादारि बिसोरो जानो थाखायल' बोसोरसेनि जानो थाखायल' दोनखायनाय जायो आरो ना बिनि थाखायनो बै दैज्लां बोथोराव माने जायै जायै जानानै जे जायै जायै जानानै जेब्ला दैज्लां सफैयो अब्ला माइनि बिबाङा बो एसे खम जायो नालाय बेनि थाखायनो बैयो माबाफ्राबो गुनदैफ्रा फ्राबो दाम गोसा जायो जेरै सेरसेयावनो जोङो बिस थाखा पसिस थाखा बेफोरबायदि होनानै जोङो बायनांगौ जायो आरोना जोङो खिजियाव जेरै नोंहा अमा दसथा दंबाथ' नोंहा निस्य पनसास पनसास केजियाथ' नोंनाव थाखा खानांगोन आरो ना नोङो गुन्दैया जेनेबा जोङो बिनिफ्रायनो होनो हायो जे अमायाथ' अमा गोरलैयाव जेनेबा बारा नाङा एसेयानो जायो आरो अमा देरबाथ' नोंहा बुरजायानो नांखागोन बिदिनो पनसास केजि खिजियानो नोंहा नांखागोन आरो बिदिनो दंबावो गामियाव खाथि खालायाव जों जुमायफोर मावनाय बेखौबो जोङो बै जुमाय मावखोन्दा अफ्रि बे खौ जों बे गुन्दैजोंनो लगायना होनो हायो आरोना जोङो बेयाव जोङो बेखौ बायनांगोन जेरै जोङो दाब दाबखा मोनसे होनो जायखौ जों मावखांनायखौ जेनेबा अफ्रि बेखौ जोङो पनसास थाखा साइथ थाखा बेफोरबायदिनि मोनो आरोना बेखौ जों बायनानै जों होनो हायो जेब्ला
जेब्ला नों
बेखौ होयो अब्ला मा होनो अमाया मोजां जायो आरो अमा मोजां देरगोन आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा दंबावो जेरै जोङो फैसा गारनो एबा फैसा एखमबा नों गुन्दै मोनस्लाबियाव अफ्रि मोनस्लाबियाव जोङो दानाफोर रुनो हायो जेरै जों माखासे जोंनि ओ मा होनो लाव लाव माबाफोर लाव गोराफोर एबा बहल गोराफोर बैफोरबायदिखौ जोङो थास'जों रुफानो हायो आरो ना थास'खौ जों हानानै बे थास' देन्थाफोरखौ जोङो रुनानै ज जोङो बैदिनो अमानो जाहोनो हायो आरोना आरो बिदिनो जोङो हाथायावथ' मिथिखायो दानि
हाथायाव जोंहा अमाया ब्रैजौ बाजिफोर जायो सेरसेयाव आरो नोङो गथाय फानबाथ' नोंहा जेनेबा त्रिस हाजार सललिस हाजार बिनि बेबादि मोनगोन एबा बेनि खमबो मोनगोन बिस हाजारसे जेनेबा दस हाजार बेैफोरबायदि मोननो हायो आरोना जोङो बे अमाखौ फानोबा बेफोरबायदियैनो गोबां रां आरजिनो हायो जोङो जोंनि थांना थानायाव जोङो बैफोर राङा
गोबां मदद होयो आरोना आरो जोङो नांगौखिनिखौ जोंनि संसार जानायाव बफोर बे फोर गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै जोङो संख्रि बानलुसिम जोङो बायनानै लानो हायो जोंनि नांगौ जानाय बुस्थुफोरखौ आरोना नोंथां बेबायदिनो जोङो बे अमाखौ जों फिसिनाय जायो आरो माखासे बि दङ दंनाया जेनेबा मा मानै फिसिनाया आलदा जायो आरो बुरजा फिसि नाया बुरजा खरस थाङो आरोना नोंथां आं बेखौनो बुंनानै नैबे आंनि बिबुंथिखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय नोंथां नोंथाङाथ' एसेबाव बुजि मोनबायना नोंथां
जनांगौ आजिखालि ओ - ओ जोंनि समाजावथ' जों बांद्राय जेन'बा बिदि सरकारि साख्रि मोनबोनायखौ जों नुखाला दा जों बिदिनो फिसिनाय आबाद मावनाय बा बिदिनो माबा मोनसे फालांगि खालामनाय बो जो जोंनि ओ माबाखौ सामलायनाय
औ-औ नोंथां नंगौ नंगौ नोंथां
औ नोंथां दे